औ।
थां।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा। औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दंङ।
उम दंङ जिरायनानै औ थाङांलाय
आंबो ओ बिदिनो मोनाबिलिनि एसे जिरायनानै दंङ
औ
स आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों एसे ओ औवानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन स ओ नोंथाङा ओ सावरायनो थाखाय एसे सम ओ होनो हागोन ना
औ ओ दा बिदिब्ला जोङो ओ जागायनोसै
औ औ
औ ओ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनोथ' जोङो ओ औवाखौ बाहायबोगासिनो दङ आरो दासिमबो बाहायगासिनो दङ जोङो ओ इउनावबो जोङो औवाखौ बाहायबाय थागोन
औ
ओ हा मानो नोंथांङा
औ जेबो होनाखै दे आङो
नोंथां औ ओ जोङो ओ औवाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो न' लुनाय ओ आरो बायदि रोखोमनि ओ आइजें आयला बेसाद बानायनायाव ओ बाहायगासिनो दङ
औ नंगौ
औ ओ बिदिनो न' लुनायावनो बुंनो थाङोब्ला ओ खुन्था गायनो थाखाय जोङो ओ बुर्गा औवा बुरर्गा औवाखौ बाहायनाय जायो ओ आरो ओ न बेरा होनो थाखाय ओ जिखुनु औवाखौ जोङो जेमफ्ला दाननानै ओ बेखौ ओ औवाजोंनो खाथाबनानै ओ उनावहाय ओ थारजों मोजाङै खानानै बेरा बानायनाय जायो ओ बिदिनो सोरगिदिं ओ न' इ ओ इन्जुर खिनाखौ जोङो ओ औवाजों बानायनाय जायो बिदिनो ओ बे ओ उखुम उखुम जायखौ उखुम होननानै बुङो ओ बेयावबो जोङो ओ थाब दाहोनो थाखाय जोङोथ' औवानि गोनांथि जायो जायखौ जोङो ओ मान लाहाजोनिबो बुंङो। नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
नो नो औ औ बि बिदिनो जोङो ओ न' न' लुनाय न'खौ जोङो बेरा बेरा बानायनायाव जिहेथु जोङो औवाखौ बाहायो नालाय अ ओ बेयाव जोङो औवा खौ बायदि रोखोमनि ओ डिजाइन खालामनानै बेराखौ डिजाइन खालामनानै जोङो एबा हेबनानै बायदि रोखोमनि गावनि गोसो बायदि हेबनानै जोङो न'खौ बानायनाय जायो।
औ नंगौ।
ओ बिदिनो औ बिदिनो ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ बैसांफोरखौबो सांजों सो बानायोमोन नालाय ओ सांखौ एबा बैसांखौ जोङो। औवाजोंसो बानायोमोन नालाय
औ नंगौ।
ओ दाथ' ओ बेखौ ओ बांसिनानो नुनो मोनला मानो होनोब्ला ओ दंफांनि दंफांनिफ्राय बानायनाय ओ काट एबा थगकटा काट बेफोरबायदिजों ओ बानायो दानिया ओ बैसांफोरखौ थ' बिदिनो गोदोनि दिनाव ओ फालें ओ हि दोनग्रा बेफोरबायदि ओ दरजा खिरखि बेफोर गासै खौबो ओ औवाजों बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जोङो ओ गोबां खमै नुदोंमोन मोनो आरो। जोंनाव गोबाङानो बिफांनिफ्राय बानायनाय खौसो औ बिफांनिफ्राय बानायनायखौसो ओ बाहायो ओ बिदिनो जोङो ओ दुब्लि बारिफोराव ओ मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गायोब्ला एबा ओ लाव फा लाव जिं खा, लेस्रा बिदिनो ओ बायदि रोखोमनि मानलाग्रा बिफां ओ सरि मानलाग्रा मैगं थाइगं गायोब्ला बेयावथ' जोंनो नांखागौ सां बेखौ जाहाथ दे मानला होनो थाखाय ओ बिदिनो जोङो औवा बिखौबो औवानि फ्रायनो औ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो ओ सां बेनिफ्राय ओ बिदिनो ओ लाइ, लाफा, दुनिया बेफोरबायदि ओ मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगं गायनाय ओ जायगायावबो जाहाथे मोखौ एबा मोसौ बोरमाफोरा ओ बे मैगं थाइगंखौ जाया बेनि थाखाय
औ
खर जायखौ औवा औवानिफ्राय बानायो बिदिनो ओ दिहुननाय जायो औवानिफ्राय बिदिनो बेखौ सेकर बानायनानै दुमनाय जायो जाहाथ थे बेखौ बोरमा मोसौआ जाया। ओ बिदिनो औवानिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि आइजें आइला जेरै जेखाइ खबाय सेन खखा खादा हासिब ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ आइजें आइला जों बानायो। जोंनि नांगौनि थाख फाय आरो बिखौ जोङो ओ बानायनानै ओ फाननोबो हायो। ओ रां आरजिनो हायो।
उम
बिदिनो नोंथाङाबो एसे गुवारै सावरायनानै होनो हागोन ना औवानि सायाव?
औ हागोन दे आं जि एसे मोनथियो बेखौनो बुंनोसै।
औ
अ औवा औवायथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो ना
औ
बेखौ जों गोबां खामानियावनो बाहायनो हायो। आरो जों बेखौ बाहायनो रोङोब्ला जोङो रां आरजिनाय रांबो आरजिनो हायो आरो जों औवानिफ्राय बानायनाय आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ जों बानायनो रोङोब्ला जोङो जोबोद रां आरजिनोबो हायो आरो बिनिफ्राइनो जों आ जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला न' गंसे लुनांगौब्ला जों औवाया जोबोद गोनांथार गोदोनि गोदोनि मुगायावथ' जों बांसिनैनो बिदि फाख्खा सिमिट बाला बेफोरनि न'खौनो नुनो थांनाय जायामोन आरो गोबाङानो जोंनि औवाजों लुनाय न' बाय सायला न'बो होननाय जायोना जोङो बेयाव बेयावथ' जोङो अ बेरानिफ्राय लानानै खुन्थानिफ्राय गोबां दर्जा खुन्था बेफोरखौ जों गासिबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो आरो आथिखाल मुगायावदि औ आथिखाल मुगायावदि जोङो बे जोङो केमसि बाटाम होनानै बानायनाय जायोना खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ आथिखाल मुगायाव दे जोङो केम मसि बाथाम होनानै जोङो न' लुनाय जायोना नाथाय नाथाय जोङो गोदोनि मुगायाव बेयाव जोङो खेसि बाथामनि जायगायाव औवाखौबो होनानै न'खौ लुनाय जायोमोन आरो नाथाय नाथाय बेफोरखौ जोङो ओ आथिखाल मुगायाव गोबां नुनो थांलिया आरो बिब्दि अवाजों बानायनो थाखाय जों न' गंसेनिनो जेरै बेरा, खुन्था, दर्जा आरो जोंथ' औवानि बैसां बैसांखौबो जोङो गोदोनि दिनाव बांसिनै बाहायनाय जायोमोन आरो औवानि बैसां नाथाय जों आथिखाल मुगायाव दा बांसिनानो लहानि बा कारटनि बेफोरखौसो बाहायनाय जायो आरो बेनिखायनो जोङो औवानि बेैसांखौ आथिखालाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनला आरो ह लाम लामा सेर जिरायनानै औवानि बायदिसिना रुनानै दोननाय जायो आरो। बिब्दिनो बिब्दिनो जोङो ओ आखाइजोंबो गोबां रोखोमनि बानायनो हायो औवानिफ्राय आखाइजों बानायनाय न'आ जा जेरैबायदि जेखाइ, खबाय। जेखाय खबाइआथ' जोबोद गोनांथार नङा होनला जोंनि थाखाय ना गुरनो थाखाय?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो जेखाइ, खबाय थाबाय खादा
संग्राय औ
औ दालाइ सान्द्रि आरो गोबोर, गोबोर गालग्रा खादा थायो दे बेखौ गोबोर खादा होननानै बुंनाय जायो। बिब्दि आरो जोङो औ बेखौ जोङो माइ माइबो दिखांनाय जायो आरो बे खादायाव गोबोर खादा होननाय खादायाव आरो औवानि हासिब। औवानि हासिब आरो टर्सा टर्सा बेरा जे होननाय जायोना ओ नोंथाङा मोनथिगौना टर्सा बेरा होननायखौ?
औ
हेल' नोंथां औ औ बेखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। औ बेखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होनबा? औ आरो बिब्दिनो जों आरो औवा औवानिफ्राय ओंखारनाय जे औवा गाजा जों बेफोरखौ जानायबो जायो आरो।
औ आरो औवानिफ्राय जों लेखा बिलाइबो दिहुननाय जायो।
औ। अ लेखा बिलाइ दिहुनाय जायो।
आरो बिद दिनो ओ खिखरसालि हासुं खर बेफोरबायदिखौ गोदोनि दिनाव औवाजोंनो बानायोमोन दाथ' गोबाङा नों ओ पाकानि जाबाय नालाय स' बे बेबायदि औ औवा जों बानायनायखौ खम नुनो मोनसै आरो आंथ
औ नंगौ नोंथां।
थ' बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय नोंथांजों ओ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ दे नों थां होनब्ला।
औ दे।
औ दे।